हेलौ नोंथां। औ ओ नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां?
औ फ्रियानो ओं फ्रियानो दं नोंथां।
औ नोंथां। आं नोंथांजों जोंनि बर'नि हारिमुनि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरनाय जा दोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हायो हायो जोबोद मोजां आयदा औ औ। जायो दे ओ बर' हारिनि हारिमु होनदोंमोन नामा नोंथां सावरायगोन आयदाया? औ औ ओ जों मोनथिखागौ बर' हारिनि हारिमुवा मा हारिमुवा जाहैबाय ओ मोनसे हारिनि ओ सि सिनस्रि होनना बुंनो हायो जोङो। जिहेथु मानसिया जेरै सिनस्रि गैयाबा थांनानै थानो हाया थिग बेबादियैनो आ मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला मोनसे हारिमु नांगौ आरो होमबासो थांना थानो हायो। मोनसे हारिमुवा बे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेनिफ्राय राव रायज्लायनाय नि थुनलाइ
औ नंगौ नोंथां।
धोरोम गासैखौबो लानानै मोनसे जथायनाय ओ मोनसे आयदा आरो जायखौ जों हारिमु होनना बुङो। बेवहाय जोङो बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला जोंना गाननाय जोमनायाव दख'ना लाबाय जोमग्रा गोदोनिफ्राय बानाय बोनाय दिनै इन्दिनि जिफोर बिदिनो आर'नाइ हौवाफोराबो बिदिनो गामसा आरो आर'नाइनि दाक कट होनो जों आर'नाइनि गस्ला बेफोरखौ जोङो जोंनि दोरोङारि माखासे हारिमुनि सिनायथि हिसाबै ओ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा अनलि गाननाय जोमनायावल' नङा ओरै दामनाय देनाय मुसुरनाय मोसानाय बेफोरावबो दं जोङो गाननाय ओ गाननाय जोमनायनि अनगायैबो नैबे मोसानाय मुसुरनाय होनोब्ला माखौ उम जोंना गोदोनिफ्रायनो माखासे देंखोफोराबो बर'आवहाय मुंदां खायै थाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो दङ जेरै खुगा मेथाइ रोजाबनाय गोदोनि मिथिंगानि माखासे महरफोरखौ लानानै गोबां गोदोनि मानसिफोरा देंखो रोजाबोमोन खुगा खुगा सोलिबोनाय आरोबाव बेबायदियैनो गोदान जुगावबो दासिमबो गोबां देंखोफोरा जोंना ओ रुजुजाबाय बेफोर गासिबो हारिमुआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां? आरोबाव जेरै औ मेथाय खननायजों लोगोसे दामनाय देनाय जों बुंना हायो हारिनि मोनसे सिनायथि होनोब्ला बेबो मोनसे हारिमुनिनो थादेरसा जेरै खामा जथाया जोंना सेरजा सिफुं बेबायदिनो हारिम मा होनो हारमनियाम बिनिफ्राय दङ जोंना थरखा आरो नै बावैसो जि आइटेक मोननाय गंगोना बेफोर गासैबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे हारिमुनि सिनायथि आरो।
औ नंगौ।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला हारिमुखौ एसेब्लाबो मिथिबाय। ओ हारिमुवा मा हारिमुवा जाहैबाय मोनसे हारिनि एखेबारे सिनस्रि बायदि आरो। बर' हारिनि सिनस्रि होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जे गासैबो लानानै गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय ओ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनो जोंनि हारिनि सिनस्रि। बेनो माने जोंनि हारिनि हा रिमु आरो हारिमुवा मोनसे हारिनि आ गासैबो ओ मा होनो बेखौहाय नुथायखौनो मोनसे आयना बायदि जाखांहोयो आरो जोङो हारिमुआव नायोब्लानो बे हारिनि आखल आखु थादेरसाफोरखौ मोनथिगोन जेरै बर' हारिया नोङो खाम दामो होमबा बाव मोनथिखादो बर' हारिया दामनाय देनायाव गोरों बेबायदिनो खामल' नङा ओ जथा गंगोना सेरजा बेफोरखौ नुनाय लोगो लोगो मिथिखागोनखि बे हारिया दामनाय देनाय दङ आरो गान खननाय दङ। बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो आरो हारिमुखौ। दा हारिमुवा गोदोनि फ्राय नायोब्ला दासिमाव एसेब्लाबो जोंना ओ सोलायबोबाय मानोना गोदो जायबायदि हारिमुआवहाय जोङो ज' ज' ओंखारलायनानै हारिनि हारिमुखौ रैखाथिनि थाखाय बयबो ओ बिबान लायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव इसेब्लाबो सुबुंफोरनि जे हारिमुनि सायावहाय साननाय हनाया खमायबोबाय आरो माने खमायनायखौथ' बुङाबाबो जागोन माने बांद्राय मानसिफ्रा इन्टारेस्ट देखायला आरो बिनि सायावहाय खामानि मावनो। मानो होनना बुङोब्ला जों गोदोनि दिनाव नुयोमोन आ गामि गामि मोनफ्रोमबो गामियाव खाम जथा सिफुं दामनानै ओ बैसागो थोराव मोसानायनि सिगांनो गोबां दिनहालागै बेखौ सोलोङोमोन। आरो बिबायदिनो बागुरुमबा मोसानाय ओ बेबायदिनो दाउसि स्रि देलाय आरोबाव गोबां मोसानायफोर दङ बेफोरखौ गामि गामि मोसायोमोन आरो फांसनफोर जायोब्ला बा माबा मोनसे ओ गामिनि मेलाफोर जायोब्ला बिदिखौ मोसानाय नुयोमोन नाथाय दाना बेबायदिखौ नुनो थांलिया। ओ जोङो बागुरुम्बानि सोलायै माखासे डिस्क' डान्स बायदिसिना बेफोरखौसो जोङो फुजा मेलाफ्राव मोसालाबायनाय नुयो। गान खननायफ्राबो बिदिनो बर' रावनि गान खननायनि सोलायै जों नुयो माने बेलेग रायजोनि सोनाबफोरनि इंलिसफोर हिन्दीफोर खननानैसो बिजोनो गोसोखौ गोजोननाय लानाय बेफोरखौ नुसै आरो बांसिन दानि जुगाव। नाथाय बिदि खालामलाङोब्ला जोंनि हारिनि हारिमुवा ओ बेबायदिनो बांद्राय जौगानायनिफ्राय हुबथा जागोन बेखौ जों बुंनो हायो। ओ बयबो हारिमुखौ रैखा होनाया बयनिबो बिबान नङा होनबा नोंथां? दा बिनि थाखायनो जोङो हारिमुखौ रैखा होनांगौ। दा आङो हारिमुनि सायाव गोथौयै बांद्राय मिथियाब्लाबो बे फंनैसोखौ आंनि गोसोनिफ्राय बुंनानै फोरमायना होबाय नोंथां दा नोंथांनि फ्रायबो आङो फंनैसो बिदिनो हारिमुनि सायावहाय ओ खोनासंनो थाखाय गोसो जाबाय आरो थां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय।
औ थारैनो नंगौ नोंथां उम हारिमु होनना बुंब्ला जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जाय हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय नङा होमबा नोंथां मोसानाय मुसुरनाय नङा होमबा गासिखौबो बिथिंखौ लानानै मोनसे हारिमु जायो नङा होनबा नोंथां जेरै जोंनि बर'नि हारिमु होनना बुंबा जोंहा नोंथाङानो होनलांनाय बायदि जेरै नङा होमबा नोंथां? दामनाय देनाय दङ जोंहा नङा होमबा खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना हारम'नियाम नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदि आरो जेरै जाहा ओ दानाय लुनायबो जेनेबा दं खायो जोंहा न नोंथां नङा होनबा दानाय लुनाय होनना बुङोबा जों जों नि आइजोफोरा न'फोरावनो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ दाना लायो नङा होमबा नोंथां जेरै दख'ना गामसा आर'नाय जोम जोमग्रा जायखौ होनो जों फास्रा नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो सिमाफोर जायखौ जों बिसनायाव ब'यो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि दङ आरो नोंथां। दा बेफोर जोंनि ओ दानाय लुनायाव गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोंहा दंबावो जेरै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा इन्दि एम्फौ फिबोनाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबो जोंनि मोनसे हारिमु आरो। दा जों इन्दि एम्फौखौ फिनानै मा खालामो इन्दि एम्फौखौ एम्फौखौथ'जों ओंख्रि जानोसै नङा होनबा नों थां आरो लोगोसे बे जाय थोबनाय नङा होमबा नोंथां फिथोबखौ जोङो मा खालामो ओ बेफोरखौ जोङो खुन्दुं बानायो नङा होमबा नोंथां। खुन्दुं बानायनानै बेफोर खौबो जों मा खालामो बिदिनो बेजोंनो जों आर'नाइबो बानायो बा कट जायखौ होनो जोङो नङा होमबा नोंथां कटफोर बा इन्दि सल नङा होमबा नोंथां जाय जोमग्रा बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां। आरो बिदिनो दंबावो जोंहा जेरै जोंहा हारिमु होनना बुङोबा जोंहानो मोसानाय दङ जेरै बागुरुमबा मोसानाय नोंथांआनो होनलांखाबाय नङा होमबा नोंथां। बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय मोसानाय। ओ गराइ दाब्रायनाय मोसानाय जायखौ होनो जोङो ओ दाहाल थुंग्रि सिबना मोसानाय। ख्रिस्टि ख्रिस्टि मोसानाय नङा होमबा नोंथां आरो दंबावो जेरै ना गुरनाय मोसानाय दा बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा हारिनि बा जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा नेरसोन आरो नोंथां जेरै जोङो ओ दाहाल थुंग्रि सिबनानै मोसानायनि ओंथिया बेखौनो फोरमायो जे ओ जोंनि हारिया बा जोंनि बर' हारिया ओ गोदो गोदायनिहाय बिर जोहोलाव बा बिर हारिनि सुबुं होननानै जों सिनायथि होयो जेरै बासिराम जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव गाम्बारि सिख्ला थेमफाख्रि सिख्ला नङा होमबा नोंथां। आरो जावलिया देबानमोन गोबां बिदिनो माखासे ओ जोहोलावफोर बिरफोर दंमोन जोहोलावजोफोर नङा होमबा नोंथां बेफोरखौनो लानानै जोङो मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
आरो जेरै बागुरुम्बा होनना बुंबाथ' नोंथां मिथिखायो नङा होमबा। जोंनि मुलुगावनो बा बुहुमावनो बागुरुम्बा मोसानाय होनोबा बेखौ बर'नि मोसानाय होननानै जोङो सिनायथिनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां जेरै बा गुरुम्बा मोसानायनि ओंथिया बेनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा बोरै रायजो जाबोमोन बोरै फैयामोन नङा होमबा नोंथां मा मा जेनेबा बेफोर खुगा मेथाइफोर नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोरखौनो जों दा बागुरुम्बा मोनसे मेथाइ बानायनानै बेफोरखौनो जों बुहुमाव सिनायथि हो होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। गोसोया जेरै दंबावो बागुरुमबा मोसानाय होनना बुंङोब्ला जोंखौ गोजाननिफ्रायनो मोनसे सिखिरि फोरनि मोसानाय बायदि नुयनो मोनो नङा होना नोंथां। जायखौ जोङो बागुरुम्बाखौ सिखिरिनि मोसानायबो होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा सि फिरि जेरै गोजा गुफुर ओ नङा होमबा नोंथां गो थां दा बेफोरबायदि जों जेरै गोथां होनना बुङोबा जोङो आरनाइफोराव गोथां लायो। गोजा होनना बुङोबा जों उम बे दखनाखौ जों गोजा गानो नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरबायदि आरो बेबायदि मोसानायखौ जों ङो नुनो मोनो जोंनियाव आरो जेरै जो ओ जेखाइ खबाइ लानानै मोसानाय नङा होमबा नोंथां जोंनि हारियाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमबोनाय गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा मोनसे हिस्टरि दंखायो नंगौ नङ होमबा जारिमिन दंखायो नोंथां दा बेफोरबायदि जोंनि आइजोफोरा गोदो जेब्ला दैमाफोराव ना गु हमहैयोमोन नङा होमबा नोंथां ना गुरहैयोमोन दा बेफोरखौ नुनानैनो मोनसे खुगा खुगा माखासे मेथाइफोर रोजाबबोबाय थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दा बेफोरबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मेथाइ जानानै दा जोङो ओ जेब्ला गिदिर गिदिर पग्रामफोर जायो नङा होमबा नोंथां बहाबा स खालामनांगौ जायो देखायनांगौ जायो अब्ला जोंनि आइजोफोरा ओ जानजियाव उ जान्जियाव जेनेबा खबाइ खानानै नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे मा ओ जेखाइ लानानै ना गुरनाय देखायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होबा नोंथां आरो गोबाव दंबावो गोबां दंबावो नोंथां जोंहा माखासे समनिबो आं खाल नङा होमबा नोंथां जोंहा समनि आंखालावहाय ओ माखासे सावरायबावनांगौ दंबाबो इयुनाव सावरायसिगोन नङा होमबा नोंथां औ नोंथां थारैनो औ नोंथां थारैनो
औ गोजोनथों बिदिब्ला नोंथां